औ खोनादों।
औ औ खुलुमबाय ‌। औ ओ नोंथाङा फ्रि दङ दा?
फ्रि दङ आं बर्थमान रायलायनो हागोन दे ओं।
औ औ होमबा जोङो ओ औवानि सायाव रायलायनोसै औवानि आइजें आयला बाहायनायनि सायाव।
औ जागोन दे ‌। रायलाय जागोन औ‌।
औ नोंथाङा औ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
ओ औवानि आइजेंनि बागै आरो ना?
औ औ औ।
जागोन दे बारु। ओ औवानि आइजे। जें होननानै बुङोब्ला माने औवाजों बानायनाय माखासे जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव बाहायजानाय आगजुफोर जेरै जेखाय सानद्रि, संग्राय बेफोर खौनो माने औवानि आइजें हिसाबै जोङो बुंनो हायो आरोखि।
औ।
जोङो सानफ्रोमबो जिउआव बाहायनाय जायो आरो।
औ औ।
बेनिफ्राय ओ औवायाथ जोंनो माने ओ जोनोमनिफ्रायनो थैजासिमनो नांगौना। माने ओ जोनोम जाजे जेननाय लोगो लोगोनो माने गोदोथ जेनेबा ब्लेड हिसाबै बै औवानि ओ जेनेबा खाथि माला होननानै बुङो ना बेखौ माने गुबुन गुबुन जायगायाव जायगा लानानै जायगा गुबुन गुबुन होनाय जायो खाथिमाला हिसाबै बाहायनाय जायोमोन। बेनिफ्राय आरो जोनोम जाखांनाय गथखौ बै खादायावबो दोनो होननाय खोनानो मोनदो आरोना, खादायाव माने ओ जोनोम जाखांनाय गथखौ माने खादायाव दोनो दोनोमोन आरो। बेनि बागै मिथिगौ दा।
खोनादों खोनानाया होमबाबो माने बारा मोजाङै मिथिजोबा आरो आंबो।
औ औ औ बेनिफ्राय माने ओ ओ बेनि उनाव जोनोम जानायफाय जेनेबा न बानायनायनिफ्राय आइजें आयला बानायनायनिफ्राय माने औवाया जोंनो गोबां गोनांथि आरो थैनायावबो माने सावनायनिफ्राय सावनायफोरावबो माने औवाखौ जोंनो नांथारगौ। जायो ओ जेनेबा औवानि आइजें आइला होननानै बुङोब्ला सानद्रि ओ सानद्रि जेखाइ खबाय बे दाला बेनि उनाव खखा ओ बेनिफ्राय आरो गोबां दंबयो। बेनिफ्राय ओ औ नोंथाङा बेनिफ्राय बे ओ जेनेबा सान्द्रिखौ माबादि हा जेनेबा माबादि बानायो बेखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा।
सान्द्रि बानायनायनि जि
औ औ।
बेयाव ओ सान्द्रि बानायनो थाखाय जोङो माने औवायाबो गोबां रोखोमनि दं नालाय।
औ औ नंगौ।
औवा बुरखा औवा गुबै बिदिनो थायो। ओमफ्राय जेनेबा जोङो संग्राय सान्द्रि बा सानद्रि बानायनो थाखाय जोङो औवा गुबै रोखोम आरो। बेखौ बाहायनाय जायो आरोखि आफाद औ बे औवाखौ दाननानै ओ खाथि ओ मिहि मिहि जिरनानै लानाय जाग्रोयो आरो फार्स्टआवहाय ओमफ्राय बिदिनो खाथि जिरबाय खाथि जिरनानै एसे सैस्लिमो आरो सैसिननानै बेखौ माने आखायजों हेबनाय जायो आरोखि आखाइजों हेबनानै ओमफ्राय खावनाय जायो खावनानै ओमफ्राय सानद्रिनि महर होनाय जायो आरो
औ औ
खिनिखौनो बुंबाय आरो आं
माने ओ बे सान्द्रिखौ जेनेबा बै खानो थाखाय बेनि जे जिंनि जे बे खामिफोरखौ जे खायो जे खामि होनो दा बेज खानो थाखायबो राइ रायदोंबा बिनि औवानि थेंगलखौनो बाहायनाय जायो दा?
औ औ जायो ओं।
औ औ ओमफ्राय ओ जेनेबा न' बानायनायावबोथ' जोंनो औवाखौ नांथारगौ आथिखालाव जेनेबा बिल्दिंफोर बानायनो थाखायबो औवाखौ नांथारगौआनो आरोना।
औ नांगौ नांगौ।
औ औ नोंथाङा माने माबाफोर आंनाव औवानि बागै मिथिनो लुबैयोबा सोंजागोन।
हौवानि बागै
औ।
जेनेबा बेफोरनि बागैबो आरो बेलेग खामानिफ्राव माने जेनेबा जों औवाजों बेफोरबायदि आगजुफोरखौ जों बानाय होननानै मिथिबाय आरोखि ना। बेथ' नंगौआनो बारू ओमफ्राय बागैबो आरो जेनेबा गावखौनो माने मा होनो बे औवाखौ बाहायनानै जेनेबा गावखौनो गाव जिउनि लामाखौ दैदेनलांनो हानाय माबाफोर सुबिदाफोर दं नामा बे औवाखौ लानानै? बेखौसो आं एसे मिथि
औवाखौ लानानै माने जिउ औे जेनेबा दैदेनलांनो थाखाय बेफोर जेनेबा बुंनो थाङोब्ला बेफोर सान्द्रि, दाला हेबनाय बा जेखाइ हेबनायनि गेजेरजोंनो बेफोरखौ माने हेबनानै फाननायनि गेजेरजों माने गावनि जिउ राहा लामा हिसाबै माने जोङो बे जिउ राहा लामा खालामनानै लानो हायो आरोना बेफोरनि गेजेरजों माने गोबां रांफोरखौबो जों माने खामायनो हायो।
औ औ नंगौ नंगौ।
बेनि उनाव ओ नोंथांमोननिथिं माने ओ जेनेबा बेफोरबायादि हेबनायफोरखौ माने दाबो हेबो दा? जेनोबा सानद्रिफोरखौ
गामियाव औ बिदिनो नुयो नुनायालाय होमबाबो दानि माने सिगांनि जों रुजुयोबा दा एसे खम नुनो हमबाय आरोखि सिगाङाव सिगांनि माने गोदोनि मानसिफोरा बांसिन बेफोरबायदि खामानियाव नांथाबनानै थायोमोन आरो। खिनथु आजि आथिखालाव दानि मुगानि मानसिफ्रा बयबो बेस्थ' थायो नालाय।
औ।
एसे खम नुग्रा जाबाय आरोखि माने। बिदि औवाजों आगजु आयला बानायनायफोरखौहाय आरो।
औ औ माने जेनेबा गोदोनि बोराय बुरै जेनेबा बोरायफोरा बा ओरैनो सायाफोराव जना थानाय समाव माने बेफोरखौ औवानि खाथि जिरनानै बेफोरबायदिनो माने जेनेबा सानदरि हेबनो थाखाय खाथि जिरनाय बायदि नुनो मोनोमोन आरो ना आथिखालाव माने बेफोरो गोबां खम जानायखौ नुनो मोनबाय। माने बेफोर खम जानायनि जाहोनानो जाबाय जेनेबा समनि थाखायबो।
औ समनि थाखाय औ समनि थाखायबो बुंनांगोन ओं।
जायाय माने ओ माने गोरलैयैनो मोननायखौ लुबैयो आरो गासैबो मानसियानो बुंनो थाङोबा।
नंगौ नंगौ।
औ।
दा।
नोंथाङा माबाफोर ओ मिथिबावनो लुुबैयो नामा माने औवानि बागै आंनिफ्राय जुदि मिथिनो लुबैयोबा माबाफोर कुइसन खालामनो दङबा खालामजायो।
जागोन दे बारू ओ। ओरै नोंसिनि सोरनिबा जायगायावहाय मा रोखोमनि औवाफोर थायो ओरैनो एसेफोर फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ जोंनिथिं ओ नोंथाङा दानि बुंनाय बायदिनो बुरखा औवा बेनिफ्राय आरो गुबै औवा होनो दा। बेनि उनाव आरो बै बे फिसा फिसा जे औवा थाराय औवा ना मा होनो बे। अ बे दङ बेनि उनाव आरो खनसौ खनसौवाखौ दङ खनस'वाफोरखौ माने थानायखौ नुनो मोनो आरो खनसौवायाव मान खनसौवाया आथिखालाव मानोबा बिबारफोर बारनानै माने गावनो गाव थैलांनायखौबो नुनो मोनो आरो गोबां खम जाबाय बिनि थाखाय बुंनो थाङोब्ला जोंहानि जेनेबा न'खरावनो खनसौवआ दंमोन बेफोर खनसौाया माने गावनो हाय गावनो गाव माने बिबार बारनानै थैलांजोब्बाय आरो ना। नोंथांमोननिथि ओ नोंथांमोननिथिं मा मा रोखोमनि औवा‌ फोर दङ जेनेबा?
बुंनो थाङोब्लाथ' बे मोननै रोखोमनिखौ बांसिन नुनाय जायो आरोखि। औ ओवा औवा गुबै ओमफ्राय बिदिनो औवा थेरै होननाय मोनसे रोखोमनि फिसा रोखोमनि माने औवाबो दं आरो। ओमफ्राय‌ बबेबा बिजलीदङ। बेफोर बे मोनब्रै मोनबासो रोखोमनि औवाफोरखौ नुनो मोनो आरो गुबैयै माने जोंनि बे एरियायावहाय आरो।
औ औ। ओ गु जेनेबा गुबैयैनो बुंनो थाङोबा जोङो औवाखौ माने ओ न' बानायनो थाखाय माने औवा जे बाहायो बेखौ जोङो बुरखा औवाखौनो बाहायनाय जायो ना? नोंथांमोननिथिबो बुरखा औवाया बेखौनो माने बाहायनाय जायो दा
औ जेनेबा ओरै माखासे न' लुनायावहाय खुन्थिया हिसाबै औवा बुरखाखौ बाहायो बेयो ओरै जोंनि न'नि इन्जुर थायोना बे फोरखौ हेबनो थाखाय औवा गुबैफोरखौ खाथि लिरनानै जिरनानै लाग्रोयो आरो फारसे दाव ओमफ्राय बेजोंनो बेखौ हेबनानै इन्जुरखौ न'नि इन्जुरखौ बानायनाय जायोमोन आरोखि
औ औ
आजिखालिथ' आरो इथानि जुग जाबाय नङा होम
औ औ नंगौ
औ आजिखालि माने आथिखालाव बयबो हानि न लुनायखौ बांसिन नुनो मोनसै आरो ना ने औवानि न'खौहाय एसे खम दा बे आरोखि
औ औ औ औ औ ओ बुंनो थाङोब्ला माने ओ फथानि न' लुब्लाबो माने बिल्डं जेनेबा साथ थालायफोर थाय जेनेबा थालायब्लाबो माने औवाखौ बाहायथारनांगौ जायो आरो ना
औ औ बे साद धालाय होयोब्ला औवाखौ नांथार थारगौ जायो ओं नंगौ
बेनिफ्राय ओ कुनसुवाखौ मा मा जेनेबा मा मा खामानियाव बाहायनाय जायो नोंथाङा मिथियो नामा?
बेनि बागै बारा मोजां मिथियारि आङो एखो
औ औ ओ खनसआ खनस'आबो जेनेबा ओ जोंनिथिंथ' माबाखौ जेनेबा मा होनो रुवाफोरनि बै ना ना मा होनो बेखौ हमग्राया बे औ माने बेबो बाहायनाय जायो आरोबा खदालनि नाल नाल नामा होनोमोनथाय
अम अ माने जोंनि खैजाय माने बेखौहाय खदालनि बिखुं होननानै बुङो आरोखि माने बेनि थाखायनो आं बुजियाखै नाम औ खदाल बि हो
बेफोर ओ आरो नोंथाङा मा औ औ जायगा लायो जायगा माने बेलेग बेलेग बुङो आरोना गासैनिबो माने मुंफोरा एखे जाजोबखाया जायगा ला ना जायगा गासैनाबो बेलेग बेलेग जाखायो
औ औ नंगौ आरो
आरो जेनेबा ओ बै सान्देंगाफोरखौबो हेबनाय जायो दा औवाजोंनो
औ सानदांगाफोरखौबो एवा औवाखौनो बाहायनानै हेबनाय जायो बार'।
औ औ। बेनिफ्राय आरो मा होनो खुनसुवाखौ बै जे सिगां जे आं हालेवनायाव मोखौ जे मोनबो मोखौखौ जे माबानाय जायो मा नोंथाय बेखौ एखसेेग आां नुंखौ मिथिया बिनि
आ मोसौ मोसौ हालौवनायावाह बाहायो आरो अ नांगा औ नांगोल जुंगाल ओमफ्राय बिदिनो मै बानायनायावबो बाहायनाय जायो आरोखि‌ खि औ बेफोरबायदि दङ दाबो। नुयो नुनायालाय। इसिबांबो जोबद्राय नानै थाङाखै
औ औ खम बिबांनिबाबो नुनो मोननाय जायो आरो ना
औ खम बिबांनिबाबो नुनो मोननाय जायो आथिखालाव बो।
औ औ औ जोंना समाबोथ' जाबाय
औ जाबाय ओं जानायाथ' जाबाय।
गोजोन्थों।
औ दे गोजोननाय थाबाय दे